हेल' अ नोंथाङा आंनि बुंनाय खोनादों ना?
औ खोनादों।
नोंथांजों आङो बैसागु फोरबोनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावराय जागोन ना?
औ सावरायजागोन।
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। बैसागु होनबाथ' जोङो बयबो बर'फोरानो मोनथिखागौ नोंथां। बैसागुआनो बर'फोरनि देरसिन रंजाथाइ फोरबो।
बैसागुखौ जोङो आथिखालाव मोननै रोखोमनिल' नुनो मोननाय जासै। गोदोनि दिनावथ' जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनिबो नुनो मोननाय जायोमोन। जेरै अमानिबो दाउमा दाउसा बेफोरनिबो नुनो मोननाय जायोमोन। नाथाय आथि मोननै रोखोमनिल' नुनो मोननाय जायो होननाया जोंना मोसौनि आरो मानसिनि आरो नोंथां।
औ‌।
मोसौनि बैसागुखौनो जोंना सिगाङाव खुंनाय जायो। बिनि थाखायनो मोस मोसौनि बैसागुनि फारसे जों सिगाङावनो मख'ग्रोनांगोन। मोसौनि बैसागु होनोब्ला जोंनि ओनसोलखै सैथ्र' दाननि जोब खालारावनो खुंनाय जायो। मोसौनि बैसागु खुंनायाव जोंना गोब बां मैगं थाइगं माखासे हाग्रानि मोननाय बिलाइ। बिफां लाइफां बेफोरनिबो गोनांथि जायो। आरो बेफोरफोरखौ जोंनिखै सिगाङावनो मोसौनि बैसागु फालिनायनि सिगाङावनो थियारि खालामना लाग्रोयो आरो नोंथां।
बे थियारि खालामना लाखांनायनि उनावसो जोंना जेब्ला सैथ्र' दानि जोबथा खालारा फैगोन ना अब्ला बाहायनो हायो आरो। मानो होनो मानो होनोब्ला गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय खान्थि बाय दियै जोंनि ओनसोलखैबो सिगाङावनो थियारि खालामनांगौ होननायखौ फालिबोय यो आरो नोंथां।
औ।
न'नि फिथाइ -सामथाय होनोब्ला जोंना लाव, फान्थाव बेफोरखौ बुंनो हायो आरो हाग्रानि होनोब्ला खाथ्रि बिबार आरो दैमा जिंफोराव थाग्रा माखासे थाराय बेफोरखौ बुंनो हायो आरो नोंथां बिदिनो आरो जेब्ला जोंना सैथ्र' दाननि जोबथा खालारा फैगोन ओइदिनखालि बे सिगाङावनो खांना लाखानाय फिथाइ - सामथायाइफोरखौ हायो आरो बेनि उनाव माखासे माला सुयो मोसौनो गानहोनो आरो माखासे गासिखौ जेब्ला मोसौखौ फुख्रि नङाबा दैमा - दैसा हाखर जायखिजाया दै थानाय जायगायाव थुखैनो लाङो नालाय बेयाव लामा लामा सारनानै लाङो थाखाय दोनो आरो नोंथां
औ
आरो बिनि अनगायैबो साराय नङाबा थोव जायखिजाया न'आव बाहायग्रा आइजेंनिफ्राय हांगारखौ लाइजोआव एरना लाग्रोयो आरो बेनि उनाव थाव गुबैजों सिगाङावनो एरना लानाय हांगारखौ लगायना मोसौनाव थफा- थफा गाब फोननाय जायो आरो ओनोंथां
औ
बेकआप फोनायाबो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे खान्थि बायदियै जोंनिखैइबो सोलिबोगासिनो दं
गोदोनि फोथायबोनाय बायदिबा जोंनि बिसोरखैबो दाबो फोथायो मोसौनावलायनो थफा - थफि गोसोम गाब फोब्ला हाग्रानिफाय फैनाय मोसा, लख्राफोरा मोसौखौ जानो हाया होननाय
मानो होनोब्ला मोसौनि बैसागुआव मोसौखौ सानसे उदाङैनो नागारनानै होनाय जायो नोंथां
औ
बिदिनो आरो मानसिनि बैसागु होनोब्ला जोंनिखै बैसाग दानानि से खालारनिफाय जागायो बैसाग दाननि से खालाराव जोंना गंफ्रोमबो न'खर - न'खर सिगाङावनो न'खरनि जायगाहाय बिगोमा बियो दुगैस्रां- लोबस्रां गोद गोदान सि जोम गानना आलारि बाथि फोजोंङो बिदिनो आलारि बाथि फोजोंखांनायनि उनाव उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमो आरो गेदेरफोराबो उन्दैफोरनो बोर होनाय मोनो आरो नोंथां बिदिनो जेब्ला
नै खालार जागोन बैसाग दाननि बेनिफ्राय जोंनि ओनसोलखौ द' खालारसिम मोसानाय मुसुनाय मागिनाय माखासे नुथायखौ नुनो मोननाय जायो बे मोसानाय मुसु सुनाय न' - न' मागिनायाव जोंनिखै दख'ना बिदन गानो पारसा गोजा लायो आरो ब्लाउस गोजा गानो आरो आइजोफोरा हौवासाफोरा गामसा गोथां आर'नाइ गोथां गस्ला गुफुर गानो बिदिनो ज' - ज' मागियै मागियै जोंना द' खालासिम जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलखै गामि गामि माखासे गेलेनाय आरिमु बादायलायनाय बेफोरखौबो नुनो मोनो जाहाथे गामि ओनसोलनि गथ' गथायफोरा रोङो बेनि थाखाय आरो नोंथां।
औ
बेबायदिनो जोंनिया बैसागोआ थांङो आरो स्नि खालार जाबा जोंनिखै माखासे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय खान्थि बायदियै हाग्रानि मैगं थाइगं खांना जायोबालायनो बेमार आजार जानो हा हाया होननाय मोनसे बाथ्रा दं नालाय बिदिनो जोंनि ओनसोलखैबो माखासे हाग्रानि मैगं थाइगंखौ खांनानै स्नि कालाराव जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। दा नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा? नोंथांनि ओनसोलनि बागै।
औ नोंथां हागोन दे ओ जोंनि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ गोदोसो से दान फालि योमोन होननानै जोङो खोनानो मोनदोंबोदों आरो नाथाय ओ दानि दिनाव बयहाबो समनि आंखाल नालाय बेनिखायनो ओ स्नि दान ओ स्नि सान फालिनायखौ जोङो नुयो आरो बेनिनो जोङो बे फोरबोफोरखौ जोङो गोबां नाम होनानै फालियो जेरै मोसौनि बैसागु आरो मानसिनि बैसागु आरो बिब्दिनो गोबां मुं दंबावो ओ बेफोरखौ आङो बुंथ'ला। ओ बेनिनो जा बे गिबि सान मोसौनि बैसागु बेखौ जोङो फालिनोब्ला बेनि सानसे सिगांनो जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय ओ बायदिसिना जेरै जेरै हालदै दिग्लि लिथि थाराय ओ लाव फान्थाव बायदिखौ जोङो ओ बाजारनिफ्राय बा न'निफ्रायनो बुथुमनानै दोनफैखायो आरो बेनि उनाव ओ जो जाय सान सानखालि मोसौनि बैसागु फैयो बे सानखालि जोङो फुङावनो उथिनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव मोसौनि मोदोमाव जोङो फोथा फोनो आरो ओ फोथाखौ जोङो बे सारायनि जा हांगार बेखौ जोङो दिहुनना लानानै थाव गुबै फोननानै बेखौ मोदोमयाव जोङो फोथा फोनो आरो बे सानखालि जोङो मोसौखौल' फालिया न'खराव थानाय गोबां जिब जुनारफोरखौबो जोङो ओ बिसोरखौबो फोथा फोनो आरो थुखैयो आरो बेनि उनाव जोङो मोसौखौ दैख'रनि दैजों बा फुख्रिनि दैफोरजोंबो थुखैयो आरो दैमाफोरावबो जोङो थुखैनो लाङो आरो बेनि उनाव जेब्ला बिसोरखौ जोङो ओ दुब्लि फोथाराव हैगोन अब्ला बिस बिसोरखौ जोङो ओ जा बे हाखानानै लानाय हालदै लाव फान्थाव दिग्लि लिथि बायदि बिजों जोङो सारै सारै बरायनानै दुब्लि फोथाराव दोनहैनाय जायो आरो अ' बेनि उनाव ओ जेब्ला मोनाबिलि सम जायो अब्ला जोङो मोसौ गलियाव आलारि बाथि लगायनानै जोङो बिसोरनो फागा गोदानबो बावो आरो बेनि उनाव बिसोरनि मोदोम आरो गंआव थाव गुबै फोननानैबो होयो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो बे मोसौनि सानखालिनो सेजौ दाइनथा मैगं थाइगं जोङो बुथुमनानै जानायखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां। बेनि गेजेराव जोङो फुंखा थालिर फस्ला आरो थाइजौ खान्थाल आरो हाग्रानि मैगं जेरै मानिमुनि गोदेर उन्दै आरो लाइ लाफा बायदिखौबो जोङो बुथुमनानै जायो आरो बे सानखालि। आरो जेब्ला नैथि सान फायो मानसिनि सान बे सानखालिबो जोङो फुङावनो उथिनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव न' नि गोदोरफोरनिफ्राय जोङो आइ आफा आदा बाजै आबै आबौनिफ्राय बोर लायो आरो ओ जोङो न'नि अनगायैबो गामिनि ओ गिदिर मानसिफोरनिफ्रायबो जोङो बोर लायो आरो नोंथां। आरो जोङो बिसोर नो मानबो बावो बेनि उनाव बेनि थामथि साननिफ्राय जोङो बयबो ओ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाइ बयबो ज' लोगो नांनानै जोङो बैसागु फोर बोखौ फालि ओ रंजानो थाङो आरो गामि, गामि। बे ओ बे रंजानायाव आइजोफोरा गोमो गाबनि दख'ना बिदन आरो गोजा ब्लाउस आरो आर'नाइ फालि बायदि गानो आरो खानायाव बिबार लायो आरो हौवाफोराबो गामसा बिब्दिनो गस्ला आरो आर'नाइ फारि लानानै ओ जोंनि दोरोङारि जा दामग्रा ओ खाम, जथ था सिफुं थरखा सेरजा बायदिखौ जोङो लानानै बयबो ओ ज'यैनो मोसानो थांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बैसागु फोरबोखौ माबोरै बिदाय होयो फोरम मायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन। जेब्ला बैसाग दाननि जोबथा खालार जायोना जोंनिखै अब्ला गामिनि रायजो राजा आं गथ' गथाइ, सेंग्रा सिख्ला, बोराय बुरै बयबो ज' जानानै गामियाव मोनसे खाना जानाय एबा जायखिजाया आफाद खुंनानै जोंनिखै रंजा बाजायै बिदाय होनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ फोजोबनोसै नामा?
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों।